अ नोंथाङा दा ओरैनो दं नामा?
औ नोंथां आं ओरैनो दा जिरायनानै दं।
अ जुदि नोंथाङा ओरैनो दंब्ला माने आं नोंथांजों बिदिनो दसे सम
जोङो दावबायोब्ला मा मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो हा दावबायोबा गाव गावनि जिउआव जोङो मा सोलोंनो हायो बेफोरखौ नों नोंथांजों एसे सावरायनो साननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां ओ दाथ' आं फ्रियनो दं नोंथांजों आं सावरायनो हागोन। बिदिनो दावबायनाय सायाव नोंथांआ सोंदों नालाय बिदिनो दावबायनाय नलाथ' जोङो जोंनि जिउआव दावबायनायखौ जोङो साबसिन होनना लानांगौ मानो होनब्ला जोङो दानि जुगाव गोबां सुबुंफ्रानो थाखा गोनां सुबुंफ्रानो जा बिदिनो रांखावरि धोन सम्फद गोनां फ्रानो जा बांसिन सुबुंफ्रानो थाखायाव गब'नो जायनि थाखाय बिसोर ओ जिउआव माबायदि रंजा खुसि थानांगौ मोनथिया मानो होनोमब्ला जों थाखानि बेलायावल' जोङो दावबायनांगौ बिदिनो जोङो जों मोनसे जायगायावनो थाबाय थाब्ला जों जेरै सोलोंथाइ लानानै जों गोरों होननानै गावखौनो गावनि न' एबा लांगोनाय ओनसोलाव गावनि ओनसोलाव थाना थाब्ला जाया। जों जायखौ जों गोरों होननानै बुङो जों-जों दावबायनानै जि मोनदांथि रोंगौथि गियान मोनो जों बि साय बै सुबुंखौसो गोरों होनो। मानो होनब्ला जों बिदिनो ओ हमना ला बिदिनो जों मोनसे दाबसे जायगायाव थांबाय थांनानै जि जे रोंगौ एबा नुदों बिसोरनि जानाय लोंनाय बिदिनो आखल-आखु ओ बिदिनो बायदि गियानफोरखौ जों मोननो हायो बेफोरखौ जों जेब्ला गियान मोननानै जों बिदिनो ओनसोलफोराव थानाय सुबुंफोर एबा गथ'फोरखौ जेनेबा जाव थानाय रायजो राजाफोरखौ फोरमायनाय बेफोरनि गेजेरजों ओ गियान मोनो बेखौ जों फोरोंनाय बेफोर सुबुंखौसो जोङो गोरों बिदिनो ओ दावबायनायजों जोङो बिदिनो आंथ' दावबायनाया दावबायो नोंथां बिदिनो गोबां जायगायाव दावबायखांबाय बिदिनो आङो बिदिनो आसामनि आसाम जायगायाव होनोब्लाथ' बिदिनो आसामाव थानाय बिदिनो गोबां ओनसोलाव गोबां बिदिनो जोङो गोबां जिल्लाफोराव बेरो बिदिनो डिब्रुगर जिल्लायाव थांबाय बेनि अनगायै आङो क'क्राझार बङाइगाव बिजिनि चिरां बाक्सा। दिनो गुवाहाटि कामरुप। बेफोराव आरो गवालपाराफोराव थांनाय जाबाय आरो ना गोबाङानो आसामनि राय ओ गोबां-गोबां जिल्लाफ्राव बेरायनो दंबावो आरो दंबावनाया मोनथाम मोनब्रै। जिल्लाफोराव बेरायनो दंबावो बेनि अनगायैबो ओ बेफोर जिल्लायाव थांनाय जादोंब्लाबो जरहातफ्राव थांनाय जादोंब्लाबो जों काजिरङाखौ नायनो मोननाय जायाखै मानो होनब्ला बे समाव काजिरङा बन्द' जाथ'ना दं बेखायनो नुनाय जायासै बिदिनो शिबसागरफ्रावबो थाङै जे बेफोरावबो दावबायनो सान्दों। मानो होनब्लाबो जों बेफोराव गोदोनि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ मोनो। बेखौ जों नायनो गोसो बेखौ जों दावबायबासो नुनो मोनो नालाय बेखायनो दावबायनाया गोनां ओ सुबुंनि थाखाय। बिदिनो ओ सोरबा सुबुंफ्रा बिदिनो बायदिसिना खामानि मुखुबफोराव हाबनानै थायो। बिदिनो जोङो सोरबा प्राइभेट कम्पानियाव मावनाय जा सोरबा गभमेन्ट जबाव मावनाय सासे मालिक एबा सासे अफिसारनि सिङाव थानांगौ जायो जायनि थाखाय बिसोर गाहायाव थानाय सुबुंफोरा गोबां प्रेसाराव प्रेसाराव गोलैयो बेफोरो ओ बेफोर सुबुंफ्रा दावबायनो साबसिन जायो आरोना मानो होनब्ला बेफोर सुबुं बेफोराव दावबाय फ्रेस जायो। ओ थाजिम जायो बेरायनांगौ जायो। बेनिखायनो जों आं बेरायनायखौ गोबां आंनि थाखाय साबजाथाव होननानै बेनि थाखायबो आंबो बेरायनाय जायो। बिदिनो आं बेरायनायाथ' आसामनि अनगायै
औ नोंथाङा दा औ। जिहेथु नों दा बुंदों आ-आसामनि गोबां दाब-दाब जिल्लाफ्राव बेरायखांबाय होननानै दा नोंथाङा बिनिफ्राय जुदि जोंनि आसामाव बिदि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव बेरायनानै नोंथाङा मा माखौ सोलोंनो हाखोबा मा मा मोनसे खौ गोदान बाथ्राफोरखौ मिथिनो हाखो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ बिदिनो नोंथां ओ बुंनाय जेरै गोदान ओ बिदिनो आं मुम्बाइनि खोथाखौनो होनसै। बिदिनो ओ मुम्बाइ एबा दिल्लीनि खोथाखौनो होनसै बिनोथ बुंनो हायो जेरै जों दिल्लीफ्राव बिदिनो ओ जेरै हा सिंफ्राव ट्रेन खारो आरो ना। जेरै
औ।
जेरै दिल्ली मेट्र'नो बेफोरखौ जों जोंनि आसामफ्रावनो बेफोरो दिल्ली मेट्र'फ्रा जों ओ बिदिनो बबेबा जोंनि आसामफोरखौ जोङो से घन्टा एबा थाम घन्टानि गेजेरावनो जोङो आसामखौ बेरायनो हागोन आरो बुंनो थाङोब्ला आरो। बिराद स्पिडाव खारो नाथाय जोङो बेखौ जोंनि आसामाव नुनो मोननाय जाया। आरो जों जोंनि आसामफोराव बांसिनानो टिकेट काउन्टाराव थ' जोङो ओ जोंनि गपुर ओनसोलाव टिकिट दाननो थाखाय जोङो लाइन थानांगौ। नाथाय बेफोर ओनसोलफ्राव जोङो जेरै एटिएम मेसिन ओ टिकेट ओ टिकेट दानायनि थाखाय मेसिन थायो आरो ना जों बेखौनो दाननो गावब गाव गाखोनो हायो आरोना बिदिनो एभेलेबेल मेसिन थायो आरो बेबो बेखौ जों गोबां फारागखौ नुनो मोनो आरो जों बिदिनो ओ जोंनि आसामखौ बेरायजोबनोब्ला जोङो ओ जोङो सानसेजोंनो हाया बिदिनो सानथाम सानब्रैनि गोनांथि जागोन बांसिन जोङो जुदि जोंनि जायगायाव दिल्लीफोरनि बाय बिदिनो हा सिंजों खारनाय मेट्र' मेट्र' ट्रेनफोर थाब्ला आरोना जों बेफोरखौ से नै थाम ब्रै घन्टानि गेजेरजों जों बेरायनो हागौमोन आरो।
औ।
बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो बिदिनो जों बुंनो हायो दिल्ली मुम्बाइफ्राव होनजा बायदिफोरखौ जों बांसिन सुबिदाखौ नुनो मोनो। नुनाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि अनगायैबो जों जेरै जोङो दिल्लीफोराव गोदोनि गोबां राजाफ्रा लुना गालांनाय जेरै ताजमहल बेफोरखौ जों जोंनि आसामाव नुनो मोननाय जायो आरोना
गोदो जोंनि भारतनि राजथावनि नालाय जों बांसिन मोजां मोजां जायगासिन नुनो मोननाय जायो आरोना बेफोरखौ जों गोबां मानसिफोरनि थानाय जानाय लाइफ स्टाइलफोरखौ नुनो मोननाय जायो। दिनै जों दिल्लीफोराव जानाय माबाफ्रा जोंनि जोंनि आसाम आलादा आरो ना गोबां आलादाखौनो नुनो मोनो। बिदिनो जोङो जि ओ दिल्लीफोराव जोङो जेरै गु जि थाखो जिनि थाखो फरायनाय बेफोर सुबुंफोरा मा मावो बेफोरो जोंनि आसामनिबो बांसिन गोरोंसिन जायो आरोना मानो होनब्ला बेफोरो ओ भारतनि राजथावनियाव थानाय सुबुंफोर बिसोरो गोबां साललु जायो आरोना। बिसोर गावनि जिउ खुंनो थाखाय ओ बिराद सालु सोलोजों एबा गियानजों बिसोरो ओ बिदिनो बायदिसिना बेफार फालांगि मावनानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना गोबां नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरनि बारहावाया ओ जोंनि आसामनिफ्राय एसे गाज्रिसिन मानो होनब्ला जों बेफोर जायगाफोराव जों बिदिनो ओ मे मेगन गोजा जों बेरायनो हायो मानो होनब्ला आङो खुद बेरायना फैयो नालाय ओ जोंनो सानग्लासफोर गाननांगौ जायो फसंनानै गोनांथि जायो।
औ।
बिसिनि ओ बारहावाफ्रा एबा आबहावाफ्रा जोबोद गुबुंले आरोना। सानफ्रामबो गारि मथर आरो बिदिनो जों मोननो हाबाव बिदिनो जोंनि ओ जोंनि आसामाव एबा जों जेब्ला जों ओ फुंनि दा ओ गोलोम बोथोर नालाय बिदिनो साराय सारिथा पासथाफ्राव जों नुनो मोननाय जायो आरोना। नाथाय जों दिल्लीफोराव जों थाङोब्ला ओ दाइन गु जि बाजियावसो जों सानखौ नुनो मोननाय जायो आरोना बिदिनो ओ बिदिनो से घन्टा नै घन्टासिमल' जों सानोन नुनाय जायो नाथाय जों मानो होनब्ला बारहावाया बिराद गेब्रें नालाय जों बांसिनखौ नुनो मोनो आरो सानखौ। दा नोंथाङाबो ओ फोरमायदो नोंथाङाबो मा मा जायगायाव दावबाय खो आरो नोंथाङा दावबाय मा गियान मोनखो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ। बुंनो थाङोब्ला माने जेनेबा आंथ' इसिग्राब दाव बायाखैबो दावबायनाया माने बेरायनायबो बारा इसिग्रोब जाथ'वाखै। बे जेद थ' आं माने दा जेनेबा स्टुदेन्ट हिसाबै बारा एसिग्राब टाइमफोरखौबो आं दिरुननो हाया आरो। बिदिनि थाखाय आं बारा बेरायनाय बो जायाखै खिन्थु आं सानो जे माने बेरायनाया जोंनि जिउआव खोब गोनांथि होननानै।
बेबायदिनो आङो बे गा जोंनि न'सुंसेनिनो खाथिनिनो जि माबा स्टेट माबा अरुणाचल आं बेयाव खनसे थांदोंमोन। दा बेयाव थांनायाव आङो गोबां बिदिनो माखासे गुबुन गुबुन खोथाफोरखौ आं मिथिबोदों। बिथांमोननि थानाय जानाय अरुणचलाव माबायदि मानसिफ्रा माबायदि साइसनि जायो माबायदि जायो माबायदि लोङो आं बे फुलखौ गोबां सोलोंबोनो हादों आरो बिथांमोना जि ओ बिथांमोना आंजों जिबायदि माबा ओ मा होनो रायलायदों बिथांमोना आंखौ खोब ग-गनायनानै लादों बा वेलकाम खालामदों आंखौ गावसिनि जायगायाव। बेफोरबायदिनो खोब मोजाङै आंखौ बरायदों सिबिदों आलासि हिसाबै मा बो दा बिथांमोना खोब आंनो अननायखौ होदों आरो दा बिनि गेजेरजों आङो सानो माने जे जोङो जोंबो जुदि बिसिनि बायदि सोरबा बेलेग हादोरफोरनिफ्राय बा जोंनि ओ जोंनि आसामनि बाहेरानिफ्राय सोरबा फैयोब्ला जोंबो बिसनि बायदि खोब मोजाङै ग ओ आलासि हिसाबै जोङो बरायोब्ला बिदिनो मान सनमानफोरखौ बिथांमोननो होयोब्लाबो बेफोरबायदि अननायफोरखौ बिथांमोननो होयोब्ला बिथांमोना खोब मोजां मोनगोन होननानै आं सानो आरो। दा आं सानो आं माने बिसिनिफ्राय बेखौनो सोलोंनो मोनदों जे माने गुबुन मानसिफोर फैयोब्ला जोङो बेफोरबायदि माखासे मा होनो अननायफोरखौ आ-आबदाल लानाय जोथोन लानायफोरखौ जोङो होनांगौ जायो। आरो बिसोरजों खोब गुरैयै मोजां रायलायोब्ला बिथांमोनाबो खोब मोजां मोनो होननानै आं बुजिना बुजिनो मोनदों आरो।
दा औ दा आङो बेयाव थांनायाव ओमफ्राय माने जिहेथु बिसिनिया आइ एल पि खौ नांगौ जायो इनार लाइन पास। दा बे पास गैयाबा बिथांमोना गावसिनि स्टेटआव
हाबनो होआ। जे-जेनेबा बेयो आं बेखौ खौ एसे बुंना होनि। बे मोननै मोननै रोखोमनि दङ' मोनसेया जाहैबाय बिदिनो ओ बेरायनायनि थाखाय बियो फन्द्र दिननि थाखाय जायो। ओमफ्राय आरो जाय फ्रा माने बेफोरबायदि आसामफोरनिफ्राय बेयाव खामानि मावनो थाहैनाय बा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिस थांमोननि जायगायाव खामानि मावनो थाहैनाय। दा बिथांमोननिया गोबावनि जायो बोसोरसेफोरनि जायो खोमादां ओ आं बाराय एसेग्राब मोजां मिनथिला बेखौ।
दा बिथां बिथांमोना जुदि बिदि खालामनानै लायोब्ला बोसोरसेबा बिदिनो सय मासजों बिथांमोना रिनिउ खालामनो गोनां जायो। बेखौ जोङो मोननै रोखोमाव खालामनो हायो जेरै अनलाइनबो खालामनो हायो आरो अफलाइनबो जोङो जि जायगायाव बेखौ फासखौ नायनाय जायो। चेक खालामनाय जायो जोङो बे जायगायाव थांनानैबो खालामनो हायो।
दा माबानाय बुङोब्ला बेरायनाय बुङोब्ला बेरायनायनियाव बिदिनो नैजौ बाजिफोर लायो खोमा फन्द्र' दिननि थाखाय आं दा बेखौबो खालामनानै थांनो गोनां जादोंमोन आरो जिहेतु ओ माने बिथांमोननि थाखाय बाहेरानिफ्राय मानसिफोर थाङोब्ला बिथांमोननो बेखौ नां बिथांमोना बेखौ बियो दा बिनि थाखाय जोङो होनो गोनां जायो। बेनिखाय जोङो खालामनाया खोब गोनां होननानै आं सानो आरो जुदि बेयाव थांनो इदसाब्ला बा सोरबा थाङोब्ला
औ नंगौ नोंथां।
औ दा अब्ला नोंथां जाहा समाबो जानानै फैबाय नामा?
दे बिदिब्ला नोंथां ओ गोजोननाय नोंथांनिसिम।
औ दे
औ दे।